खोनाबाय दे औ औ खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
औ आं खोनादों
नोंथाङा मा खामबाय दं दा?
औ।
हेल'?
खोनादों ना? औ नोंखौ नायाखै नामा?
औ दासो खोनादों।
अ दे खोनाबायबालाय
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो दा ओरैनोसो दं नै।
औ। ओंखाम जाखांबाय नामा?
जाखांबाय औ। नोंलाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो जिरायना दङो।
उम।
बोथोरा माबायदि नोंसोरनिथिं दिनै?
बोथोरा बेबायदिनो दोमैलु दोमैलु जाना दङ। एसे सिगाङाव अखा हानानै थांबाय दा ओ स्रां जानानै दंथ'यो आरो।
औ अखाफोर हादों नामा?
ओ। अखा हादोंमोन एसे सिगाङाव औ।
औ नोंसोरनिथिं माइफोर गायबाय नामा?
माइयाथ' गायहांबायानो फुहांबाय।
औ उम। नोंसोरथिं मा मा मा नोंसोरथिं मा मा माइ गायो?
जोंनिथिं माइ गायनाया? बेबायदिनो माइ माइब्रा गायो, जोसा गायो, रनजित गायो, औ थिफ थिफि होननायबो गायो, जोसा दावथुबो गायो, औ परिमल ना मा होनो एखौबो गायो। बेफोरनो आरो आरो गोदान गो दान ओ माइरंफोर दंबावोदां।
नोंसोरनिथिं ओरैनो हाया माबायदि? बोरै ना दहा?
हाया बोरिबो दङ दलहाबो दङ बेनिफ्राय जोंनिखिनियावहाय एसे बालासिया आरो हाया। अबेबा बबेबा हाया हामा हा थायोना? जोंनि खन्द'आवहाय एसे बालासि या आरो।
औ औ। ओरैनो मेसें बोथोरफोराव ओरैनो मैगंफोर खेथि खालामो ना?
मैगंफोर खेथि खालामो खालामनायालाय औ। खोनादों ना
औ औ खोनादों
ओ बे हाजो खाथि खाथि बोरै जायगानि मानसिफ्रा बे गोरान खेथिखौनो खालामो
औ बांसिनै मा मा खेथि मावनो नोंसिथिं ओरैनो मेसें बोथोराव
मेसें बोथोराव बेबायदिनो थारुन मिथियोना थारुन होनबा
औ औ मिथियो
थास' बेदर ओं थादुनबो होनो अबेबा जायगायाव अबेबा थास'बो होनो जोंथिं थारुन होनो आरो ओमफाय केरेला जिंखा पटल ओ ओ लाइ लाफाथ' थाखायो नालाय दे नोंस थिखौ खिथादो
जोंनिथिं ओरैनो बांसिनै आलु आबादखौ मावनाय जायो आलु मटर
अ आलुबो गायो औ औ
आलु आलु आलु ओरैनो बेसरफोरखौ बांसिनै मावनाय जायो आरो बेसर आलु बानुफोरखौ बांसिनै जोंनिथिं मावनाय जायो आरो मेसें बोथोराव। दैज्लां बोथोराव थ ओरैनो जोंनिथिं दासि माला दै माइ गायथ'नाय जायाखै खोथियाफोरखौबो फोजोब्बाय हालेवगासिनो दङ।
औ।
ओरैनो जोंथिं इदिनो रनजित माइ गायनाय जायो इदिनो। रन्जित रजना माइब्रा जोसा।
बा बे रन्जनाया माबायदि जायो।
रन्जनायाथ' जानो जानो मोजां जानो मोजां फिसा फिसायानो रिजि रिजि औ। उम।
माइफोरनि नामखौनो बांद्राय मिथिजोबलाय लाङा।
औ। ओरैनो।
दा दा गोदान गोदानबो ओंखारबायना आरो। औ माइब्रा गायो माइ गोसोमबो गायो जोसा गायो।
जोंथिंबो गोसोमखौ माइ माइ गोसोमबो गायो होननाय खोनादों होमबाबो जोंहा गायफेराखै दिनैसिम।
माइब्रा बायदियानो एखेयानो जायो नङा होमबा।
औ।
माइआ औ जोंहा गायथ'वाखै जोंहा गाबोननिफायसो फुगोन बेनिफ्राय गामि खाथि खालायाव बेबायदिनो सोरहाबा सोरहाबा गायजेनहांबाय आरो। खोनादोंना। खोनायाखै होमबा। हेलौ। खोनायासै माथो आं हेलौ। हेलौ। हेलौ। मा जाखोबा। हेलौ।
खोनागासिनो दंथ'।
ए आं दासो। खोनादों मा जानायमोनबा। औ दासो खोनदों आं। अ दे। बुंफिनलाय।
खोनादोंना?
औ।
अखा जुदि हाया बाराय नोंसोरनिथिं अखा हायाबाथाय माबायदि आबाद मावनाय जायो नों सिनथिंजा
अखा हायाबाथ' बेबायदिनो न'आवहाय आथिखालावहाय दै बोखोग्रा मेसिन थाजोबखाबाय नङा होमबा बयनिबो न'खर न'खर बरिं थायो। दै मथर थायो बेजोंनो माने गायनाय जायो आरो खरानथार जायोब्ला।
औ औ।
हो ओं
बे-बेफोर बायदिनो जों जोंनि बेबायदिनो अखा निजिनि माने जानाय जेनेबा जोंथ माइ आबादखौ मावथारनांगौ हिसाबै जों बोथोरखौ नेनानै थाया जेब्ला जोङो सम जायो अब्लानो जोङो माने अखाखो नेयाबालासिनो जोङो दै सारनानैबो माइखो गायनाय जायो आरो।
औ
आरो दिनैनि
उफाय गैया जायोना माने ओं
इफोरथ' थायेमावसो गायनांगौ जायो नालाय जेरै रन्जित रन्जनायाथ' टाइम बाय टाइम माइखौ गायनांगौ जायो टाइम जुदि टा बारबाथाय फिथाइया थायनो नागिरा बेनि थाखायनो अखा हायाबाबो जोंथिंथ' आरो नखरै नखरै बरिन दंखायो बरिनदोनो आरो गोजाननिफ्राय फुख्रिनिफ्राय दै सारनानै